हेल' औ औ खुलुमबाय नोंथां। औ नोंथाङा ओ फ्रियानो दङना दायो नोंथां?
औ नोंथां औ।
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय आं बर'फोरनि दानाय लुनाय बर'फोरनि गाननाय जि जोमजों बोरैहाय जोङो गावखौ दानाय लुनायजोंबो जों हमथानो हायो। बा दानाय लुनायजों जों बोरैहाय फालांगि खालामनो हायो बिनि सायाव आं नोंथांजों सावरायनो नागिरदोंमोन नों थाङा सम होनो हागोन ना? औ जों दानाय लुनाय होनबा थ' जोङो बयबो मानसियानो मिथिखायो नङा होमबा? दानाय लुनाय आखाइ हाबाया जोंनि बर'नि मोनसे बेबो एंगारनो हायै बेयो मोनसे जोंनि हारिमुनि ओ माने हारिमुवावनो गोलैयो आरो‌ नङा होमबा नोंथां? जायखौ जोङो जायखौ जों दानाय लुनाय खौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जायफ्रा। सोदोमस्रि मोनबाय मोनखांनायनि उनाव बर'फोरा गाव गायनि आखाइजोंनो जेरै
होम
गामसा, दख'ना बिदिनो आर'नाइफोरखौ जोङो गाव गायनि आखाइजोंनो जों दाबोनायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो नुबोदों नङा होमबा? ओ जों बे बे बेखौ माब्लानिफ्राय जोङो जि जोमखौ जोङो दादों होननानै बुङोब्ला जों बिनि दिनै से मिनिटावनो बिनि थारिख अक्ट'खौ जों होनो हानाया गोब्राब नङा होमबा? जेब्लासिम बर' हारिया समाज दानो रोंदो बा न'खर दानो रोंदो बा गामि बिदिनो दानो रोंदों अब्लानिफ्रायनो बर'फ्रा जोङो दानाय लुनाय खौ जोङो खालामबोदों आरो। जोंनि बे दानाय लुनाया गोबां फालांगि बिथिङावबो दिनै जौगानो हमबाय। नङा होमबा? गोदोथ' जोङो गाव दानो आन्थाल'सो दानायखौ जों नुयोमोन नङा होमबा? दिनै आथिखालाव गोबां जौगानायनि थाखाय जों दानाय लुनाय खालामनानैबो दिनै बेफार फालांगि खालामना दिनै न'खर। सुंथानायखौ जों दिनै नुदों आरो नोंथां जेरै दानाय होननानै बुंङोब्ला। जोंहा मोननै रोखोमखौ जोङो दख'नाखौ जों मोननै रोखोमाव बाहायनाय जायो नङा होमबा? थग्रं दख'ना आरो लांगा दख'ना नङा होमबा?
औ नोथां।
गोदोनि बुरि बोराय बुरि गोदोनि बुरैफोरा बे दासिमबो बिसोरो थग्रं दख नाखौ जोंनि सानजारिफोरा बाहायो जोंनि आइमोनानो दिनैसिम। थग्रं दख'नाखौ बाहायनाय जायो आरो बिथांमोननि बैसोनि मानसि फोरा इसोरो लांगा दख'नाखौ गाननो रोङा आरो जोंनि सानजारिफोरा आरो जोंनि ओनसोल। लाव आरो जाय बिथांमोना दायो बाजि बा ब्रैजि बोसोर बैसोनि बिथांमोना लांगा दख'नाखौ बांसि न बाहायो आरो न'आव थायोब्ला बिसोरो थग्रं दख'नाखौ गानो आरो। बिथांमोना बहाबा ओंखारलाङोब्ला बहाबा हाबा हुखाफोराव बा मिथिं दावथिङाव थां। ङोब्ला बिथांमोना लांगा दख'नाखौ बाहायनाय जायो आरो। बिदिनो जोङो लांगा दखना। खौ जोङो जिनिफ्राय थुनना लानानै जोङो हिसानिफ्राय दानानैनो जों दिनै। बेखौ जोङो दिहुननानै लानो हायो नङा होमबा आरो बर'नि बे आर'नाइ आर'नाइखौबो जों दिनै गोदोथ' जोङो सानसेयावनो जोहोलावफोरा दाव हा नांनो थांब्ला आर'नाइखौ सानसेयावनो दानानै गान हर होनाय जोंहाबो सल' बाथ्रा दङ नङा होमबा नोंथां आरो बिदिनो जोंनि। गां गा गामसाखौबो दिनै दानानै जेरै आइजोफोरानो दायो बेनिफ्राय हौवाफोराबो गानो आरो आइ जोफोरासो दिनै जोंनि दानाय लुनायखौ जोङो हमथानानै लाखिनानै दोङो नङा होमबा नोंथां। जों आइजो माहा हारियानो दिनै जोंनि बे हारिमुआव गाननाय-जोमनायखौ जोङो। आइजो माहारिफोरासो जोंखौ दानानै जों गानहोयो।
औ नोंथां।
माब्रो आं नोंथांनियाव मोनसे खोथाखौ मिथिनो लुबैबाय नोंथां ओ जोङो दानाय-लुनायखौ। खौहाय जोङो न'खर फेहेरनायजों लोगोसे जोङो बोरैहाय जोङो आरो गोजौ फारसे लांबावनो हायो। हागोन नोंथाङा एसे फोरमायना होनामोन आं
ओ हागोन नोंथां ओ दानाय-लुनाया जोंनि। थांना थानायनि मोनसे हाबा जाबाय जेरै जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जेरै दानाय-लुनायजोंनो जोंनि आइजो माहारिफ्रा गावनि जिउखौ खुंबोदोंमोन। न'खरखौ सामलायबोदोंमोन ना नोंथां आरो जों दानाय-लुनायनि गेजेरजोंनि गोदोनि जोंनि आबै-आबौमोनाबो आरो जोंनि बे दासिम ओ जोंनि समाजाव सोलिगासिनो दङ'आरो दानाय-लुनायानो जोंनि। मोनसे जोंनि हारिमुखौ ओ फोथांना लाखिबोदों। जोंहा गावहानो जेरै जि जोम गाननाय-जोमनाय दंखायो हिसाबै जों गावहानो जेरै खुन्दुं बानायनानै ओ गावनो गाव खुन्दुं लुनानै जोङो जि दानानै गानबोदों जों बोदों जेरै जों गोदोनि समाव इन्दि जिफोरखौ जों बुंनो हायो दाबो जों इन्दि जिफोरखौ मोनो जेरै जोंनि बे गोबां दानाय-लुनायनिफ्रानो जोंना मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय मिथिंगानि नुथायफोरखौ जोङो लानानै ओ एरनाय आगरफोर आरो नोंथां जोंना आगरफोर होनबाथ' जोंना बांसिनानो जोंनि आइजोफोरा आइजोफोर गाननाय दख'नाफोरा जोंना बांसिन मिथिंगानिफ्राय मोननाय आगर गोजायानो होनजायो जेरै ओ दाउसा मोख्रेबनि दिंखिया आगर हाजो हाजो। हाजो आगर, दाउसा मोख्रेब बिदिनो आरो गुदाम आग गर बिदिनो ओ बायदि बायदि जों बर'फोरा जेरै जेखौ नुयो बेखौनो जोंनि गोदो अबावबा फारौ बिरलांनाय नङा बिनिफ्रायनो माबा मोनसे आगर एरोमोन होननाय खोनादोंमोन आरो दाबो जोङो ओ मोथिदों आरो दाबो गोबां गोबां जोंनि बर' आइजोफोरा ओ दानाय-लुनायाव गोबां जौगाबाय जेरै ओ आथिगोलनि जानायखौ बुङोब्ला गोदोनि जानाया जाहैबाय ओ गोब्राबमोन खिन्थु आथिखालाव जोङो बिरोंदामिननि गेजेरजों जोंनि दानाय-लुनाया बांसिनै जों दा गोसारबाय आरो जों दानाय-लुनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि आइजोफोरा गावबा गावनि आथिङाव गसंथानो हाबाय हारिखौ गोजौ थाखो फारसे दै दैखांनो हाबाय आरो बेजोंनो ओ जोंनि ओ माबा हारियाबो सिनायथि मोनबाय आरो गावनि न'खरखौबो जिउ खांबाय जेरै गावनि ओ नांगौखिनि ओ आंखाल जानाय मुवा-बेसाद बेफोरखौ बुथुमना लानो हाबाय दानाय-लुनायनि गेजेरजोंनो न'खरखौबो सामलाय लांनो हाबाय आरो बिदिनो जों दासिमबो नुयो आरो जोंनि गेजेराव दानाय-लुनाया जोबाखै ओ जोब नाथाय जोङो आथिखालाव नुयोबा बांसिन जोंहा बिरोंदामिननि गेजेरजों मिसिनफोरजों दानायखौ नुनो मोनसे गिदिर गिदिर जोंनि बर' आइजो फोराबो गिदिर गिदिर दानायखौ जेरै गोदान गोदान मुंजों दख'ना एबा गामसा बेफोरखौ ओ दिहुननानै होसै आरो दानि आथिखालाव आरो गोदोनिखौ बुंनो थाङोब्ला जों जोंना इसानसालि दंमोन इसानसालिफोरखौ जोङो गावनो आखा आखाइजोंनो गासै बुस्थुखौ बानायजोबोमोन आखाइजोंनो बानायनानै ओ गानोमोन आखाइजोंनो इसानफोरनि माखासे जों नांगौखिनि मुवा-बेसाद जानाय जेरै औवानि आरो दंफांनि बेफोरखौ ओ गावबा गावनो बानायनानै ओ इसानसालियाव दायोमोन आरो नोंथां आथिखालाव जोङो नुनो थाङो गासिखौबो जों दा मेचिसिनफोजों दायो थेवबो जोंनि माखासे बिदि दानाय लुनायनि माखासे बुस्थुफ्रा जोंना गोमानानै थाङाखै जोंहा बांसिनैसो जादों आरो बांसिन बांसिन बिसो जौगादों होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो बर' समाजा बेबायदिनो जौगादों आइजोफ्रा जोंखौ जोंनि हारिखौ गोबां बिहोमा होदों होननानै जों बुंनो हायो आरो आरो गावनि न'खरफोरखौ दैदेनलांनायफ्राव आरो बेनो बिदिनो जोंना
औ औ नोंथां बुंनायाबो नंगौ आइजोफोराबो जोंखौ जोंनि हारिमु दानाय आरो जोंनि दानाय लुनायखौ जौगाहोनायाव आइ जोफोराबो गोबाव बिहोमा होदों नङा होमबा बिथांमोननि बिहोमायावसो दि दिनै गोबां माने दानाय लुनायफोरा जौगानायखौ नुबाय नङा होमबा दिनै जों बे मोनसे खोथाखौ साननो गोनां जायो नोंथां जेनेबा दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय जेरै बेंगल वेस्ट बेंगलफोरनिफ्राय फैनाय कलकाताफोरनिफ्राय फैनाय बेफोर रोखोम जोंनि मेसिनारि बुस्थु दानायखौ जोङो बाहायाबा मोजां जागोन होननानै आं नुहुरो आरो नोंथां मानोना जोंनि गोबां रांखान्थि जोंनि गोबां रां सम्पथिफोरा गुबुननि आखाइयाव थांजोबगोन नामा बिदि सानो आरो नोंथां।
औ औ
आइजोफोरानो दिनै बजाराव मोननाय मेसिनजों दानाय गोबां दखनाखौ दिनै गानो नङा होमबा जायनि थाखाय जोङो जोंनि रांखावरिफोरा दिनै गुबुननि आखायाव याव थाङो नङा होमबा जेरै गंसा जेरै दख'ना गांसेनि दामानो जेरै पसिस हाजार थ्रिस हाजार बा ब्रैजि रोजा जायोब्ला नङाब्ला अब्ला गांसे दख'नायावनो जुदि नोङो ब्रैजि रोजा थामजि रोजा होनांगौब्ला नङाहोब्ला जोंनि रांखान्थियाथ खहा जादों दो ना नङा होमबा जेब्ला नोङो जोंनि हारिमुवाबो हारिमुवाबो गाहायाव थांगोन आरो जोंनि रांखावरियाबो गाहायाव थांगोन आरो जुदि कलकाता मालायनिफ्राय फैनाय जेरै बाङालिफोरा दाना हर हरनाय मालायनिफ्राय फैनाय जुदि। बेफोर रोखम ड्रेसखौ जुदि जोङो गनायथि होबाय थायोब्ला। जोंनि आइजोफोरा जोबोर गाहायाव गोलैगोन आरो बेखायनो जोङो गुबुन बायजोनिफ्राय। फायनाय मेसिनजों दानाय ड्रेसफोरखौ जों बन्द खालामनो हानाया जोंनि थाखाय मोजां आरो नोंथाङा। अब्ला जोङो फारफ्रोमनिबो बिथिङाव जोङो नायब्लासो। जोङो जोंनि हारिमुखौ जोङो लाखिबाय थानो हागोन बर'। जि जोम दानानै थांना थायो आरो गाव गायनि गानग्रा द्रेसखौ गाव गायनो दानानै लानो हायो। बेफोर रोखमखौ इयुन जेनेरेसनाबो मिथिनांगोन आरो। दाथ बुंनो थाङोब्ला नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय। साल खुन्थाखौनो न'सेनियावबो नागिरना मोनला जोङो। जेरै मार्केटआव बाजाराव फैनायखौसो जोङो गोबां मानसिानो दखना गारनानै दिनै गावखौ देखायो नाथाय दिनै आइजोफोरा। दखनाखौनो दिनै दाला आरो साल खुन्थाबो जोंनि। गामियाव न' सिनियावबो जों नागिरनाा मोनला साल खुन्थाखौ। अब्ला नोंथांमोननि साइदावहाय साल खुन्थाजों दासिमबो जि दानाया दोङ नामा?
बेखौथ बुंनो थाङोब्ला। गोबाङानो दङ नोंथां जोंनि गामि ओनसोलाव दाबो मेसििनफोरजों दानायफ्रा बारा इसिग्राब मोन माने गोसाराखै दाबो जोंनि गामि ओनसोलफोराव। नुयोबा जोंनि आइजो माहारिफ्रा गावनि इसानसालि जेरै साल खुन्थाजों जेरै थंब्रै खु खुथिया गायनानै आरो बेयाव माखासे जेरै गोबां थाद मा मा बिदि सोदोब सोदोबनि आइ आइजों आइला बनानै जेरै औवाजों बानायनाय बे बाहायनानै जोङो माखासे गावनो गाव सोंनानै जों दानायखौ नुनो मोनो नाथाय जोंनि बे नोगोर ओनसोलाव गिदिर गिदिर उइबिंफोरखौ नायोब्ला जों बिरोंदामिननिजों दिहुनजानाय मेसिनफोरखौ जों नुनो मोनो आरो। बेबायदिनो जोङो जोंनि बे ओनसोलाव दाबो नुनो मोनो बेखौ जेरै जोंहा। जोंनि आबै आबौमोनहा जेरै दिन्थिलांदों बेबायदिनो जोंनि माखासे आइजो माहारियाबो दं। जोंनि बे आखाइजों दानाय हाबाफोरखौ बावनानै थाङाखै बेनिखायनो जों जेरै गामि ओनसोलफोरब्लाबो बिदिखौ जों नुनो मोनो माने दानाय लुनाया। जोंनि हारिनि मेन जेरै जों गोदोनिफ्रायनो दानानै लुनानै गानबोदों बेनिखायनो जोंनि माखासे। से सुबुंफोरादाबो जोंनि दानाय लुनायखौ बावगाराखै मानो होनोब्ला जोंहा। गोदोनो आबै आबौमोनहानो फोरोंलांखादोंमोन जेरै गावनि फिसायफोरा जेरै नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बायदि जेरै दावहायाव थाङोब्ला जों हरसेयावनो। फालि खानानै फालि दानानै। हरो जेरै बेफोरखौ ग लानानै थाङोब्ला जेरै दावहाफ्राव देरहासार जानो हायो। बे होननाय बायदिनो जोंना आइजोफोरा जेननानै थायाखै आरो नोंथां। जोंनि गामि ओनसोलफ्राव गोबाङैनो नुनो मोनो।
गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों सावरायनानै जोंनि सावरायनांगौ टपिकआबो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां दे औ।
औ।
गोजोननाय थाबाय नोंनिसिमबो।